हेलौ अ
आ औ नोंथां बुंलाय
अ खोनादोंना नोंथाङा
उम खोनादों नोंथां बुंलाय
औ नोंथांजों आङो ओ मोनसे ननि सायावसो माने सावरायनो नागिरदोंमोन आरो
औ औ
औ आं नोंथांजों जानाय लोंनायनि आयदानि सायावसो माने सावरायनो नागेरदों नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां। औ जेनेबा जोंना बर'नि औ।
देबुंलाय।
औ जेनबा जोंना बर' सुबुंफोरा मा मा जायो होनोब्लाथ' जोंना बयबो आबाद मावनानै ओंखामखौनो जायो। बेबादिनो जोनिआ गोब बर' सुबुं सुबुंफ्रा मैगं बानायनानै बा मैगं नागिरदनानै बा मैगं संनानै जायो। जेरैहाय जोंना बर'नि मैगं होनोबाथ' जोंनिया अनलाजों दाउ बेदर। बियो थाखाथारो आरो ना।
औ
बेबायदिनो जोंनिया गोबां खारै मैगं जेरैहाय जोंना साम' साम'जों सबाय जेरैहाय जोंना। ओ नारजिजों अमा आरो जेरैहाय जोंना बिदिनो मैथा जों ना आरो बायदि रोखोमनि मैगंफोरबो जाबावो। बेनि गेजेराव जोंहा अनलाजों दाउ दाउनि अनगायैबो जोंहा अनला ओमफाय अमा बेदर जाजायो। आरो अनलाजों औवा मेवाय जाजायो।
औ
अनलाजों जोंनिया नाबो जाजायो।
औ
ओ जोंना अनलायाव जेबो गैथाराबा जोंना आलुफोरबो गाव गामि मोननैसो गारनानै बाजाना सारजायो आरो ना। बिदिनो जेनेबा बेल' नङा जोंनिया गोबां गोथां मैगंफोरबो जायो। ओंगार मोननाय थास'फोरखौ बेनिनो थास'फोरनि गेजेराव निया थास' बिबार थास'आयथें। थास' बिथराइ आरो जोंना थास'बगा बिदिनो थास'निबो सायाव जोंना गोबां जाजोब जायो आरो ना। थास'ल' नङा मिथिंगानि मोननाय दिंखिया बिदिनो जोंना मानि मुनि सिंग्रि मैखि खुंखा मोननाय जोंनो ओ मैगंफोरखौ बा गोथां मैगंफोरखौ जायो आरो। नागिरनानै बिनि गेजेराव आङो जेनेबा बर'फोरनि मैगं अनला ओंख्रि अनलाजों दावजों सावरायना होनो सानदों जेरैहाय जोंनि अनला संनो थाखाय जोङो फार्स्टनो अन गुन्दै नांगौ ना बेखौ जों मानिफ्राय मोनो मायरं एसे सोमनानै दोन बेयो जेबोब्ला एसे बुरैहां जायो नानै अब्ला जों बिनि दै फसरनानै बा दैखौ गारनानै सानदुंआव मोजां होनांगौ उम जेनेबा खनसे फोराननांगौ आरो लाग्रोनांगौ बेनि उनाव जों बेखौ दिंखि एबा उलारफोराव गुन्दै खालामना लाग्रोनांगौ। बिनिफ्राय जोङो बे गुन्दैखौ बै जोङो सारायाव मा होनो जोङो दै होनानै ग्लब ग्लब गोदौबा बेयाव एसे खारै होयोब्ला ओ बेनि उनाव जों बे ग्लब ग्लब गोदौनाय दैआव बे अन गुदैखौ जोङो गारसोम गारसोम होनांगौ आरोना बा फ्रि फ्रि सारना होनांगौ बेनि फारसे आखाइजों जोङो आरोबा जों एरै एरै होबाय थानांगौ आरोना बिदिनो जोंनिया बेयो एसे गथा जायोब्ला ओहाय जोंनिया दाउ बेदर दाउ बेदरखौ जोङो मोजाङै फार्स्टआवनो पियास फालौ जिखिनि मस्ला दोनङो बेखौ होनानै जोङो मोजां जावफ्रामहानै थाव गुदुाव लाग्रोनांगोन आरो एसे फाम फा एवनानै बा मोजांं एवफ्रामनानै जों लानानै बै ग्लब ग्लब गारसोमना होबोलानो जोंना अनलाजों दाउ महरै जोङो बानायनानै जाजायो आरोना बिदिनो जोङो अनला जों बानायनानै जाजायो। होमबा नोंथां बर' सुबुंफोरा आरो मा मा मैगं जायो बा मा मा मैगं बानायना जायो नोंथांआबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जोंना सुबुंफोरा ओ बर' सुबुंफोरनि ओंख्रि होनबाथ' जोंना दोरोङारि ओंख्रियानो जादों अनलाजों दाउजों आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो नारजिजों अमा बेजोंबो ओ बेजोंबो माने जायो आरो। जोंना बेबो मोनसे गोलैयो जोंनि दोरोङारि ओंख्रिया आरो जोङो ओ बिदिनो ओ नारजिजों अमाजों बानायनो थाखाय जोङो बिदिनो नारजिखौ ओ नारजिखौ एसे माने लाग्रोनानै जोङो ओ बेखौ ओ एसे लानानै जोङो खारै होनानै माने जोङो मुराय नांगौ आरो एसे। बिदि रबहोनांगौ रबहोनानै जोङो माने सारायाव ओ सारायाव आरो सारायाव संनांगौ सारायाव बिदि रबहोनांगौ। ओ रबजासे जों बेखौ माने ओ संनांगौ आरो बेनि उनाव जोङो ओ बे रबलाथाय जों बेयाव दै होनानै ओ खारै ओ खारै एसे होनांगौ। आरो बेनि उनाव दै होनांगौ दै होनायनि उनाव जोङो आरो ओ बेखौ अमा होनोब्लाथाय जोङो ओ अमाजों अमाखौ जोङो फास्टआवनो बिदि एवफ्रामनानै लाग्रोनांगौ एवफ्रामना लानायनि ओ एवफ्रामना लानाय समाव जों बिदिनो ओ मस्ला मस्लि होनो हायो जेरै सामब्राम गुफुर जिरा जालुक ओ जाब्रां बेफोरखौ माने जों होना लायो बेयाव एवफ्रामनाय बेदराव ओमफ्राय होन एवफ्रामखांनानै जोङो बे बेदरखौ ओ नारजि ओ जे जोङो नारजि संनाय बेयाव जोङो गारना नानै होयो आरो बिदि बेयाव होफायो बे नारजिआव आरो बे मोननैखौ जोङो एसे माने दै एसे होनानै जोङो बेखौ मोननैखौबो माने गोदौ होनांगौ बिदि ग्लब ग्लब माने गोबाव समसिम जों बेखौ बे नारजिखौ जोङो गोबाव समसिम ग्लब ग्लब गोबाव उम गोदौ होनांगौ बेनि उनावसो ओ ओ बियो एसे माने उम गथा मोनबाथाय ओ जों बेखौ खांनानै दोननांगौ आरो हायाव। उ आरो जोङो ओ अनला अनलाजोंबो दाउ अनलाजों दाउजोंल' नङा जों बे खौ अमा बेदरजोंबो जानो हायो आरो ओ नाफोरजोंबो जानो हायो। आरो जोङो बेखौ औवा मेवाय जे औवानिफ्राय ओंखारनाय गाजा बे जोंबो ओ जाजायो आरो जोङो अनलाखौ। आरो उम मैथा ना। मैथाजों ना बेफोरबायदि ओंख्रिखौ जोंनि माने बर'फ्रानो बांसिन माने जा नाय जायो आरो बेफोरबायदि ओंख्रिखौ। आरो ओंख्रिनि अनगाथ' जोंना ओंखामानो मेइन नालाय ओंखामानो माने जोंनो ओ ओंखामखौनो जोङो बांसिन जानानै मोजां मोनो। बे ओंखामखौ जों बोरै मोनो होनब्लाथाय जोङो बे ओंखामखौ मोननो थाखाय जोङो माइ गायनांगौ जा यो ओ जिनिफ्राय माइनिफ्रायसो जिहेथु जों मोनो नालाय बेखौ। बेनिखायनो जोङो माइ गायनांगौ गायनायनि उनावसो बे माइआ बे माइया गिदिर माने गोजौ जानानै जौओ आरो बे माइआ। ओंखारोब्ला अब्लाना बे माइ बिलाइनिफ्राय फिथाइ ओंखारो बे फि थाया बे फिथ थाइ ओंखारना बे फिथाइआ जेब्ला गोमोन जायो मोनो गोमोन गोमोन मोनो अब्ला जोङो बे माइखौ हायो हानानैसो जों बे माइ खौ हाना लाबोनानै न'आव लाबोनानै ओ बेखौ जोङो नायो आरो नाना नै जोङो बे माइखौ उम मोसौफोरजोंबो नायो ओ आरो जोङो बे मेसिन माइ नाग्रा मेसिन बेजों नायो आरो। दानाथ' माने बिदिनो जोंना औ औ नोंगौ ओ जोंनाथ' बिदि माने मोसौजों नानायखौ बाराय एसां नुला। ओ बयबो माने मेसिन माइ नाग्रा मेसिन बेजोंसो माने नाजोबो आरो। बयबो माने नायो औ। आरो बिदि नानानै जोङो नाखांनानै बेखौ नाखांनाय माइखौ जोङो बस्था फोराव सोना दोनो बस्थाफोराव सोनानै बेखौ जोङो एसे ओ गोबाव समनि उनाव जों बे खौ ओ माइखौ ओ फोराननांगौ आरो फोराननायनि उनावसो ओ जोङो बे बे माइआ रानब्लाथाय अब्ला जों बेखौ मिलाव लाङो मिलाव ओ सौनो लाङो बे माइखौ सौनो लांनायनि उनाव ओ सौना लाबखांनानै बिदिनो जोङो ओ सोवना लाबखांनानै जों बेखौ जावनांगौ जायो। ओ जावनांगौ जायो नालाय आरो जोङो जावब्लासो जावनानै मोजाङै माने बिनि गुन्दैफोरखौ खारहोनांगौ। ओ बेनि गुन्दैफोरखौ खारहोनानै जोङो माइगाफोरखौ गारनांगौ माइगाब खौ गारनानैसो साफा जाब्ला थाय जों बेखौ ओंखाम संनो हायो आरो बे माइरंखौसो जोङो ओं खाम सङो संनानैसो जोंना ओंखाम जायो आरो। बेफोरबायदिनो जोंङो ओंखामखौ ओ जानाय जायो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोङो ओ फिथाइ सामथाइ जानानै मोजां मोनो। जेरै जोंनाथ' दा दैज ओ दाबायदि नदि दैज्लांआव जोंना बेफोरबायदि ओ गरम बोथोराव जाग्रा फिथाइफोर दङ जे जेरै खान्थाल, थाइजौ, लिसु ओ औ बेफोर ओ जाम लेथुकु बेफोरबायदि ओ फिथाइखौबो जोङो मोनजानो मोन जायो‌ आरो‌ दाबायदि समावहाय जोङो बेफोरनिबो ओ फिथायखौ जानानै मोज मोजां मोनो।
औ
औ नोंथाङा ओ बिदिनो नोंथाङा माबायदि मा ओंख्रि बा ओ फिथाइ बेफोरखौ जानानै नोंथाङा बांसिन मोजां मोनो?
औ औ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनिबा जोंनिया बर'फोरा बा आंबो अ अनलाजों दाउ। मोदैखौनो जाना बांसिन मोजां मोनो आरोना आरो साम' मैगं जोंना साम'जों सबाइजों संबाथ' जा खद जाखायो नालाय जोबोद खद मोनजायो। आरो बिदिनो गोलोमबो फिथोरनि फिथाइ होनबाथ बिदिनो थाइजौ बयबो जाना मोजां मोनखायो। थायजौ बा खान्थाल बेफोरखौ नो‌ जानानै आंबो मोजां मोनो आरोना होमबा नोंथां जाथसिगोन। समाबबो जायाखै नङा समावबो जाबाय होमबा नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेसेयावनो लागिथ'नोसै। नामा औ गोजोननाय थाबाय औ गोजोनथों।